औ।
औ दायो जोङो ओ जुनार फिसिनायनि आयदाखौ लानोसै सावरायनो थाखाय औ औ ओ जुनार फिसिनाय होननानै बुङोब्ला बर' हारिया गोदो-गोदायनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि जुनारखौ फिसिबोदों। ओ जेरैहाय मोसौ फिसिनाय ओ दाउ अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय मैसो फिसिनाय बायदि बायदि आ नों थांनि बादिब्ला आथिखालावबो बिसोरो बेबादि जुनारखौ फिसियो नामा?
औ ओ बर हारियाथ जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि जिब जुनार फिसिखायो। ओ जोंना आबादारि गाहाय हारि हिसाबै जोंना मोसौ मैसो बेफोरबायदिखौथ माने फिसियो दासिमबो फिसिनाय नुयो आरो बेफोरखौ आरो ओ जोंना बरनिथ बे माने मोनसे जाग्रा बेदर जिहेथु अमा बेखौबोथ बरफोरा माने बयनिबो नखर नखर नुनो मोनखायो आरो अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बोरमा बिदिनो जुनारफोरखौ माने बर फोरा गोदोनिफ्रायनो दासिमबो माने फिसिबोबाय थादों आरो बिदिनो खायसेया रां रुफानि थाखायबो माने बिदिनो रांखावरिनि थाखायबो माने फिसिबाय बा बिजनेसनि थाखाय बिदि फिसिनायखौ नुनो मोनसै आरो दाना गोदोनि समावथ गोदोनियाथ बिदि फाननाय मानाय बिदिनि थाखाय फिसियामोन नाथाय आथिखालाव माने जिब जुनारफोरखौ फाननो थाखायबो माने फिनायखौ नुनो मोनसै आरो दाना।
औ नंगौ।
नोंथांमोननि जायगायावबो बिदि जिब जुनारफोर फिसियोना
औ नंगौ जोंनि ओ माने जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो फियो जोङो आबाद गाहाय हारि हिसाबै ओ मोसौ मोसौखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर हारिनि ओ रायजो राजाफोरा बा सुबुं फोरा फिसिबोगासिनो दङ आं जायहा नखरावलायनो मोसौ दङ बेहा लोखिबो दङ होननानै फोथायनायाबो बर' हारिनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो आथिखालसिम सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बिदिनो ओ मोसौ मोसौ बोरमाखौ बिसोरो ओ ओ आबाद मावनायाव ओ नांगौ जानाय जाखिनिया हाल हेवनाय ओ बायदिफोराव बाहायनो थाखायबो फिसियो लोगोसेनो गावखौ सुंथानाय आरो न'खरखौ सुंथानाय बायदिनि थाखाय थाइजौ फिसियो, आ बिदिनो, ओ आथिखालाव जोङो नुनो मोनो बर' हारिनि गेजेरावबो ओ बेफोरबादि गाव ओ आबाद मावनायनि अनगायैबो ओ गोबां गावखौ सुंथानाय फालांगियारि नोजोरजोंबो बेबादिनो, गोबां जिब जुनार फिसिनायखौ नुनो मोनो, ओ बेबादिनो आथिखालाव गोबां ओ अमाफोरखौबो फिसिनाय नुनो मोनो ओ जेरैबादिहाय औ ओ गंसे न'खरावनो जोङो खमैबो, माब्रै माबबासोखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ
बिदिनो ओ मोसौखौबो न'खर न'खर गासैनिबो न'खराव दङो होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा ओ लोगोसेनो ओ बोरमा ओ बायदिखौबो फिसिबोनायखौ नुनो मोनो औ बे औ बिदिनो ओ बेफोरबो जिब जुनारजों लोगोसेनो ओ बर' हारिनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो आथिखालसिम दाउ हांसो ओ बायदि फिसिबोनाय, खौबो नुनो मोनो औ बिदिनो अ ओ लोगोसेनो फालांगियारि नोजोरजों नायनायजों लोगोसेनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिनि गेजेराव ओ मा आलासि सिबिनाय, जा हुदा दङ बेफोरनि थाखायबो माने जिब जुनारखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो आलासि दुमसि फैयोब्ला बिसोरो गावनि न'खराव फिसिनाय जिब जुनार ओ फोरखौनो जेरै दाउ, अमा, बोरमा बायदिखौ जाहोनानै बेफोरजोंनो आलासि खौ सिबियोमोन नोंथांनि बादिब्ला आथिखालाव बेफोरबादि जिब जुनार ओ फिसिनाया बर' हारिनि गेजेराव माबाफोर सोलायनाय लाबोदों नामा?
ओ जोंनियाथ' ओ मोसौफोरखौ मोसौ मैसोफोरखौ गोदो हालौवनो थाखाय बिदि फिसिखायोमोन आरो जोंना जिहेथु, बर'फोरा ओ मोसौफोरखौ न'नि माइनाव जेरै आथिखालावबो माने माइनाव होननानै, बैसागुनि संक्रान्ति सानाव माने मोसौ थुखैनाय बा मोस मोसौ बैसागु बेफोरबायदि जोंना दाबो फालिनाय जायो।
औ
आरो बिनिखायनो माने गोदो बि बि मोसौफोरखौ हालौनो थाखाय ओ फिसियोमोन आरो नाथाय आथिखालाव माने सोलायबोनाय होननानै बुङो। अब्ला जोंना दानिया गासिबो जिब जुनार जेरै मोस मोसौवानो होन मैसो आनो, बा अमा बोरमा दावानो होन बि बेफोरखौ माने गोदो जेरै ‌ माने न'नि आनथाल' बिदि फिसियोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां माने बिजनेसाव लाबोबाय बा रांखावरिनि थाखाय जोंना गोबां ओ बयनिबो माने बिदि फार्मफोर खालामनानै अमाफोरखौबो, बुरजा बुरजा फिनाय दाउफोरखौबो माने बिदि फार्मफोर खालामनानै फिनायफोरखौ नुनो मोनसै आरो
औ औ नंगौ
औ मानसिफोरा जानायनि अनगायैबो माने बैखौ रांखावरिनि बुथुमनायनि माने आयदा महरैबो माने लाबाय आरो ओ दा जोंहा नाय हम नानै ला अमा मासे फानोब्लानो गोबां रां मोनो बेनिखायनो ओ गोबां सुबुंफ्रानो खायसे सुबुंफ्रा माने बैफोर दाउ अमा फिसिनानै ओ जानायखौ बा फिसिनानै फाननायफोरखौ माने जिउ खुंनायनि राहा महरैबो लाबाय आरो आथिखालाव
औ नंगौ
थ जोंनिया बिदि जिउ खुंनायनि राहा महरै लायामोन जिहेथु नआव मालाबा नांगौबा नोंथां बुंनाय बायदि जेरै आलासि दुमसि फैयोब्ला जोंहा जाहोनो बा मानो मालाबा न'आव जानो लुुबैब्ला जानो बेफोरबायदिसो फिसियोमोन आरो नाथाय दायो माने बेफोर खौ बे फारामफोराव गामि गामि बयनिबो गामि गामि नुनो मोनसै दाना अमा फारामनो दाउ फाराम बेफोरबायदि गोबां फिनानै माने रां आरजिनो हमबाय आरो आथिखालाव माने बेफोरखौनो माने जिब जुनार फिनायनि बिथिङाव माने सोलायनाय होननानै बुंनांगोन आरो
औ नंगौ
औ
ओ नोंथांमोननि जायगायावबो बिदि फारामफोर बायदिसिना बानायनाय बेबायदि दङ खालामा
औ दङ जोंनियावबो माने जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो दङ अ मानो ओ जेरैबा बेहाय बिसोरो आ बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि जुनार फिसिनानै मोजां मोन हारि हिसाबै आथिखालावबो बिसोरो बेबादिनो आ जिब जुनार फिसिनानै बे फोरनो जोंनो बिसोरो न'खर खुङो लोगोसेनो गावखौ सुंथानायनि मोनसे राहा हिसाबै लायो जेराव बिसोरो गावसोरनि न'खराव जानाय बा खैफोद आफोदफोरनिफ्राय बारगनो थाखाय आ बिसोरो बेफोर जिउ राहाखौ आथिखालाव बोजबनानै लानायखौबो नुनो मोननाय जायो आ लोगोसेनो आ आथिखालाव बेफोरबायदि फार्मनि गेजेरजोंनो गोबां रांखावरि आरजि जिनानै जोंनि ब आ बर' हारिखौबो गोबां जौगासार जानायखौ नुनो मोनो।
औ।
ओ जे गोदो न'खर खुंनो थाखायल'सो ओ बा आलासि सिबिनो थाखायल'सो जुनारखौ फिसियोमोन नोंथाङा बुंलांनाय बाददि आ आथिखालाव नाथाय गावखौ सुं थानो थाखायबो बेफोरबायदिनो जुनार फिसियो बा जुनार फार्म खालामनानै जिउखौ खुंनायखौ जों माने आथिखालाव बर' हारिनि गेजेराव नुनो मोननाय जायो आरो ओ नोंथांनि बादि ब्ला बेफोरबादि जुनार फिसिनाया ओ जों बर' समाजाव ओ जौगासारनाय लाबोदोंना लाबोआखै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ ओ जौगासारनाय लाबोदों ना लाबोआाखै होननानै बुङोब्लाथ' बेखौनो बुंनांगोन ओ गोदोनि आरो दानि रुजुनायाव माने गोबां बिदि फारागफोरखौ नुनो मोनसै ओमफ्राय जुदि जिब जुनार फिसि फिसिनायानो सासे सुबुंनि जिउ खुंनायनि राहा महरै जानो हायोब्ला माने बियो माने गोबां जौगासारनाय होननानै बुंनांगोन आरो। औ जों जोंनिया माने आ आथिखालाव गोबां नुनो मोनो बिदि फार्मफोरखौ। खुलिनो थाखाय ओ सोरबा सोरबा खायसेया माने एग्रिकालसारनि लाइनजोंनो माने बिथिंनो फरायनाय माने अब्ला माने बिथांमोनखौ जिब जुनार फिसिनाय बा बायदिसिना बिथिङावबो फोरोंनाय जायो आरो खायसे खथिया बिदि फरायाब्लाबो आरो माने खाथि खाला बिदि फोरोंग्राफोर थायो नालाय आथिखालावथ' माब्रै जिब जुनारखौ बोरै फिसिनांगौ बिसोरनो मा होनांगौ ओ बिसोरनि गासैबो टाइम टेबोल माबोरैहाय मेनेज खालामनांगौ बेफोरखौ आरो औ फोरोंनाय जायो नालाय बेफोरखौबो माने आथिखालाव सोलोंनानै बै फारमफोरखौ माने जिउ खुंनायनि राहा महरै लाबाय जिहेथु बेयो माने मोनसे गोबां जोंनि हारियाव माने जौ हबासारनाय होननानै बुंनांगोन आरो
औ नंगौ।
औ। आरो बेनि अनगायै बे माने आथिखालाव ओ सैमा मावजि बेफोरबायदिखौबोथ' माने बेखौथ' गोदोनिफ्रायनो फिसिबोदों अब्लाबो माने आथिखालाव बै सैमा मावजिनिबो गोबां बिदि बिजनेस खालामनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो जोंनि गामियाव फिसिजानाय सैमा फोरनि अनगायैबो जेनेबा बाहेर जायगानिफ्राय लाबोनाय माखासे सैमाफोर बिदिखौ गोबां मानसिफोरानो माने फिसिनानै मोजां मोनो आरो दा बायदियाव। बेफोरखौबो माने गोबां बिज बिजनेस महरै लाबाय आरो आथिखालाव मानसिफ्रा ओ न औ बिदि बिदिनो गोबां जेनेबा मासे ओ सैमा फानोब्लानो माने गोबां रां मोनो बबेबा बबेबा सैमाफोरखौ माने बिदि ब्रिद लायो ब्रिद आलदा आलदा नालाय। ओ बिदिनो सैमा मावजिफोरखौबो माने आथिखालाव फाननानै रां खामायनो हानाय जाबाय आरो
औ बेफोरबो आथि खालनि सुबुंफोरनि मोन मोनफा मोनफा ओ गावखौ सुंथानायनि राहा हिसाबै ओ नुजानायखौबो मोननो हायो । ओ बिदिनो बिसोरो गावसोरनि जिउखौ ओ ओ सुंथाबोगासिनो दङ ।
औ जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला दोन्थ' जासिगोन नामा बे टपिकखौ औ ।